औ
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों।
दायोथ' ओरैनो दङ न'आवनो दं ओरैनो।
ओंखाम सो ओंखामफोर जाबाय नामा।
ओंखामाथ' जाबाय जानायालाय नोंथां नालाय।
आंनाथ' आंबो दा जाथ'वाखैनो जोंना जानो जाथ'वाखै दायो संगासिनो दंसो।
सा औ औ
दायो ओरैनो फ्रि दसे जिरनानै दं जिरायना थानायखाय नोंनाव बिदिनो नोंनाव हरनाय जाहोनानो जाबाय मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो आङो। बे टपिकनि सायाव सावरायनो नोंथां नोंथांनिजों दसे सम बिनाय जादों आरो
आदसा ओ हागोन दे ओं औ हागोन हागोन
दा आं बे टपिकखौ लाना फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय गोदोनि सुबिदा आरो दानि सुबिदा गोदोनि सुबिदानि जाहोन बुंफुर जाहोनफोरखौ बुंफुरना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन हागोन।
औ
ओ गोदोनि सम होनबाथ' जों आबै आबौनि आबै आबौ नै गोदोनि गोदोनि आरो माने जों दाथ' गोदोनि समावथ' ओ जुरै हमनाला सुबिदा बारा गैयामोन जोङो गामियाव थायो लामा मोजां नङामोन बा न'फोरा मोजां नङामोन ज गोदोनि जुगावहाय आबै आबौमोना जेरै ओ थुदैनि न' थायोमोन थुदैनि न' जोङो खेथि खालामनोबाबो मोसौफोरजोंसो खालायोमोन नांगोल मस ओमफ्राय दा गोदोनि समावथ' आबै आबौमोनजों जोङो बहुद माने आंनि आबै बिसोरो माने खोथाफोर रायलायनो मोन माने आबै आबौमोना काहिनि खोन्थायायोमोन गोदो गोदायनि आरो दायो आबै आबौमोनजों जोङो माने बिदिनो न' सिला थानायानानै जोङो सावरायो बा जोङो जमा थायो। आरो गोदोनि समावथ' जानाय लोंनायाबो मालाबा समाव उसुबिदा जायो। आरो जोङो गोदोनि समाव आबै आबौमोननो खोन्थायोमोन जे अबावबा खामानियाव थांनोबाबो माने फैसा थाखा फैसाफोराबो खम खममोन आरो बेसेनफोरनि दामाबो खममोन ओमफ्राय फैसा खामायनोबो गोब्राबमोन मानो होनबा माने समावहाय आबै आबौमोननाव बारा इसिबां फैसा खामायनो थाखाय राहा गैयामोन ओमफ्राय ओरै आबै आबौमोना गावनि नांगौखिनिखौ हमना ला गाननाय जोमनायफोरखौ न'आवनो बनायोमोन जि दायोमोन बेफोरजों दाउ अमा फिसिनानै माने जाबोनाय मानसिमोन आरो दाथ' आबै आबौमोना माने दाउ अमा फिसिनानै माने बिमा बिफाफोरखौ फेदेरबोबाय आरो गोदोनि समाव माने हाफोराबो बुरजा बुरजा थायोमोन खेथि खाायनो हायोमोन आरो गोदोनि समाव न'खरसेयावनो फिसाज्ला साब्रै साबा थायोमोन फिसाज्लाफोर बुरजा बुरजा खाङोमोन फिसाजोफोर बुरजा बुरजा खाङोमोन बाया आरो माइ खेथि खाोमोन बेफोरबायदि गोबां माने ओ बारा सुबुबिदाफोर गैयामोन
अ औ नोंथां गोदोनि दिनावहाय हान्थिनायफोरा माजों बोरै बोरै हान्थि
आतसा गोदोनि समावथ' जों लामा हान्थिनाय बा जों थाबायनानै थाङो एबा थाबायनानै थांनाय जायोमोन आरो हमना ला मोसौ गारि बा गराइ गारिफोरजोंजों जोङो थाङो थांनो हायोमोन गोबाव समबो लायोमोन गोबाव खस्थ'बो जायोमोन माने अबेबा गोजान जायगायाव थांनोबा जों साननै बा सानथाम गाहाम लायोमोन मोनसे जायगासिम सहैनो आरो गोदोनि जुगावथ' नों गराइ गारि बा मोसौ गारिजों थांबाथ' लासै लासै थाबायनाय बायदिसो थाङो
औ।
मेंङोबोमोन ओमफ्राय जायगासिम सहैनोबो जोङो लामाफोरखौ मोजां जिन नङामोन लामाफोराबो आरो लामाफोराबो हाग्रा बारि गेजेर गेजेर थायोमोन। आरो गोदोनि जुगाव आबै आबौमोननो माने होनोमोन बिसोर हाग्रा हाग्रा बंग्रा खानानै बेफोर हाग्रा बंग्रानिफ्रायसो सो ओ जाग्रा मुङाबा मैगं थाइगं बेफोरखौ नागिर नागिर जायोमोन आरो
औ
गोदोनि समावथ' ओ न'आव लाइक बा ओ फांखा, टि भि बेफोरबायदि गोबां फेसिलिटि गैयामोन। बा कारेन्ट गैयामोन औ होनोमबाथ' हाथनि बाथि बालेम बेफोरजों सलायनानै जोंखौ खोन्थाफैयोमोन बा ओमफाय बिदिनो अबबा ना बेदर नांगौबाबो नाफोरखौ गुरहैयोमोन बा हमहैयोमोन गोबां माने फरायनाय लेखा फरायनाय बा गोरों गोरा खममोन बेफोरबायदि माने ओ सिगांनि समाव उसुबिदाफोरा बांसिनमोन। दा आबै आबौनाबो लेखा फराया मा फराया बिदिनो बिदिनो फैयोमोन दानि समावथ' इदि नोंला।
उम उम
आरो जाग्रा हाग्रा बंग्रासो थानांगौ जायोमोन। आरो न'फोराव
औ नंगौ नोंथां औ नों खोनादों नोंथां।
दा नों औ दा नों थाङाबो दानि जुगनिखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो दानि जुगनि सुबिदाफोराव फोरथ' जाहैबाय गोदोनि बायदि गोदोनिजों दानिजों जेबो मिलायला मानो होनोबा दानि दानि दानि जुगावहाय गोदोनि बायदि नंला। आ गोदोनि बायदि लामाफ्राबो खुथु गसा नंला दानि दानि जुगनि लामाफ्राबो बा रत जाजोब्बाय। हाइरद जा हायरद जा जोबबाय मोजां जाजोबबाय गासिबो गारि मथर खारनो हाजोबो गोदोनि बायदि थेला गोदोनि बाय थेलाबोला मोसौ गारि गैला गराइ गारि गैला आरो गोदोनि बायदि थाबायलाबो गोजान गोजान थाबो गोजान गोजान हान्थिनो थाखाय गारि मथर गारि मथर ओंखारजोब्बाय दानि जुगाव गोदोनि गोदोनिजों दानिजों मिलायला आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
दानि मुगा होनोब्ला जोबोद दानि दानि मुगाव मानसिफ्रा जोबोद गिदिर गिदिर फरायनानै इन्जिनियार एबा बायदि बायदि गुबुन गुबुन गिद्रि गिदिर फरायनानै सानफांनो सानफांनो हानाय गोहो मोनबाय गोदोनि बायदि नोंला आरो सानखांनो हानाय गोहोजोंनो गारि मथर बायदि बायदि गारिफोरखौ मि-मिसिन मिसिनजों बायदि बायदि बायदि बायदि खालामना लाजोब्बाय आरो। हान्थिनो थाखाय हान्थिनो थाखाय गोदोनाथ' जोबोद गोबाव गोबाव सानै साथाम लायो होन्दोंमोनना नोंथाङा दानि दानि दानि मुगायावथ' बेबा-बेबायदि साननै सानथाम खौनो लाला। दस मिनिट एबा एक‌ घ न्टा, दुइ घन्टाफ्रावनो मोनहैयो आरो दानि सानसेयावनो थांना सानसेयावनो फैफिननो हानाय जाबाय। दानि दानि मुगानि लामाफ्रा मोजां जाजोब्बाय नालाय जोबोद सुबिदाफोरा जोबोर मोजाङानो जाबाय आरो दानि मुगायाव हानथिनायफोरा।
औ।
गारि - गारि दिहुननायजों आरो लोगोसे मबाइल -मबाइल दिरुननानैबो गुबुन दाबसे जायगायाव थानानैबो गुबुन दाबसे जायगासिम रायलायहरनो हायो बे मबाइलजों। जों मोजां-गाज्रि खौरां रायलाय हरनो हायो। जाति- खुरमा खुरमा न'नि बाय- बाहागिफोरजों। बेफोरबायदिनो जों गोदोनि मुगायावथ' मबाइल बायदिफोर बेफोरबायदि जेबो गैयामोन नालाय, जानाय लोंनायफ्राबो दानि मुगायाव जोबोद मोजां- मोजां जाबाय गासिबो बेसेनानो। बारायनो हमजोब्बाय गोदोनाथ' थाइसे थां थाइसे, थाइनै रांजोंनो सलिनाय -सोलिबोयो। दानि -दानि मुगायावथ' बेफोरबायदि थाइसे, थाइनै रांखौ मोननो थांला। बिदि खुस्रा -खुस्रि रांखौ मोननो नो थांला गोमालांनो हमजोबबाय आरो।
औ नंगौ नंगौ।
औ।
दा नोंथाङा माने दा-दानि जुगाव मा- मा फेसिलिटिफोर दं बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? न'फोराव बे जोंना फेसिलिटि मोनो।
औ मोनो, गारि -मथर
औ।
दानि जुगावथ' बयहाबो गावबा -गाव गारि- मथर थाजोबो नालाय। गुबुन -गुबुन- गुबुन- गुबुन जायगायाव गावबा-गाव गाव हान्थिनो हाजोबो आरो-आरो गोबां बेमार - आजार बायदि - बायदि जाबाबो डाक्टारनाव गाव -गावनो लांनो हायो गारि मथरजों गोदोनाथ' गोदोनाथ' बेमार -आजार जाबाबो थेला -थेलायावसो नारना लाङोमोन नालाय। दानयाथ', गारियावनो लांनानै दसेनो दसेनो सहैनो हायो आरो, दसे टाइम जों उम गोबाव लाया। गोदोनाथ' जोबोर गोबाव लायोमोन थेलाजों नारलांनाय नारो नालाय।
उम औमफ्राय दा आरो
औ खोनादोंं।
दाथ' जोङो मेचिन बुस्थु बाहायो न'फोरावनो, बेफोरखौ एसे
बाहायो। औ बाहायो नोंथां, दानि गासिबो न'फ्राव मिस्ट्रि - मिस्थ्रि मावो न' लुनो थाखाय, मेसिन बाहायो।
लहा सावनाय, आरो दंफांफोर फलंनाय, थिं फलंनाय। बायदि मेसिनखौ बिफां हानाय मेसिन बेफोरखौ बा-बाहायो आरो दानि बेवहाय न - न गासिबो
औ।
बेबायदि आरो गाव -गावनि गाव -गावनि थानाय न' फोरखौ आरो मालायनि गोजौ -गोजौ बिलदिं सारि थाला पासथाला बेफोर बायदि न'फोरखौ बानायना दोननाय जायो आरो। गोदोथ' थुरियाव थायो होनदोंमोन नालाय। नोंथाङा दानाथ' थुरि नाखौ थुरि न'खौनो मोननो मुगायावहाय गासिबो गासिबो बिल्डिं जि बेफोरबायदि न'खौसो दानि मुगायाव नुनो थांसै आरो गारि मथर खारनो हानाय सुबिदा फोरखौबो गोबां बानायनानै होजोब्बाय नोंथां
औ
औ
दाथ' बेफोरबो
समाबो जाना फैबाय
औ नंगौ औ होनबा इसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन खोमा
औ नोंथांजो रायलायना जोबोद गोजोन थाबाय नोंथां
औ नोंजोंबो रायलनानै बुहुद गोजोननाय थाबाय मिथिबाय बो खोथाफोरखौ औ
दे